औ नोंथां खुलुमबाय ओ औ मा खालामगासिनो दङ नोंथाङा दा? औ औ मा खालामगासिनो दङ नोंथाङा दा?
ओरैनो जिरायना दं र' नों थाङालाय
औ आंबो दङ मोनाबिलिनि साहा लोंखांनानै एसे ओ फांखानि सिङाव जिरायना दङ दाथ गरम बोथोर नङा होमबा नोंथां। गरमाबो बिराद जा जाबोगासिनो दङ। बेनिखायनो बारबो गैया बेनि थाखा यनो आङो फांखा लगायनानै एसे रेस्ट लागासिनो दङ आरो।
औ
नोंथां दिनै नोंथांखौ कल खामनायनि जाहोना गुबै जाहोनानो जाबाय जेनेबा गोदो जोङो कारेन्ट गैयै समाव माबोरैहाय सोलिबोदोंमोन आरो दा कारेन्ट मोननानै माबोरैहाय जोङो सोलिदों बेनि फारागथिखौ एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा? दसे सम जुदि नोंहा नोंनि नोंनि आखायाव जुदि दसे सम दङ
नोंथाङा आ साव सावरायना होग्रोदो नामा एसे?
औ अब्ला बिदिब्ला आं बुंनोसै गोदो जोङो खारेन्त गैयै समाव माबोरैहाय जोङो सोलिबोदोंमोन नाथाय दा माबोरैहाय कारेन फैनानै ओ ओ जुगा माबोरैहाय हाय जाबो जाबोनो हमदों नङा होमब्ला नोंथां? अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो आङो एसे फोरमायनोसै। ओ कारेन्ट होनोब्लाथ जोङो गासिबो खामानिखौनो दा गासिबो खामानि फ्राय गासै खामानिखौनो बुंजायो जोङो गासैबो खामानिखौनो कारेन्टजोंनो मावजोबनो हायो। नाथाय गोदो जोङो कारेन्ट गैयि समाव जेबोखौनो खालामनो हायामोन नङा होमब्ला नोंथां। ना जोङो म मबाइल सार्च होनो हायोमोन ना जोङो टि भि नायनो हायोमोन ना जोङो फेन लगायनानै गरम बोथोरनि दिनाव ना जोङो फांखानि सिङाव जिरायनानै ओ बिदिनो उन्दुनो बा जिरायनो हायोमोन नाथाय दाथ कारेन्ट फैनानै गासिबो बो सुबिदा जाबोनो हमदों जोङो आजादियै माबेनिफ्राय बा थांनानै फैयोबोला गरम बोथोराव जोङो फांखा लगाय लगाय बा टि भि नायै नायै उन्दुयै उन्दैयै जोङो टि भि नायनो हायो। फांखानि सिङाव जिरायनानै नङा होमब्ला नोंथां? ना थाय गोदोथ जोङो बेफोरबायदि मोना खैमोन गरम बोथोरनि दिनाव जोङो गिसिब सिबै सिबै एबा सानानो जा हरानो जा जोङो माबेबा बिफां सायानि सिङाव बार नागिर नागिर जिरायनानै थानो गोनां जायोमोन। औ बेफोर बायदिनो आरो गोबां उम गोबां दंबावो जोङो जिहेथु कारेन्ट गैयैयाव जोङो बाथि लेम बा साथि खाला बेफोरबायदि सावनानैसो थानो गोनां जाय जायोमोन नङा होमब्ला नोंथां बिदिनो आ रो बेनि थाखायनो जोंहा गोबां उसुबिदा जायो ओ माबाफोर खामानि एबा मबाइल चार्ज होनोब्लाबो बेफोरबायदि गुबुन जायगायावसो जोङो थांनानै बिदिनो चार्ज होनो गोनां जायोमोन जायगायाव गैयैनि थाखाय नाथाय दा गासिबो बयनि- ख्रुइबो न'खर बयनियावबो न'खर न'खर ओ जोंहा दा कारेन्ट फैनायनि थाखाय न'खर न'खरानो गासैनियावबो सुबिदा जानानै फैबाय आरो कारेन्ट गैयाब्ला जोङो मोजाङै जिरायनानै फरायनो हायामोन गरम बोथोरनि दिनाव ओ फरायनोबो हायामोन आरो बाथि बाथि आरो लेम्पखौ बाहायनो थाखायबो जोङो मा खालामनो गोनां जायोमोन नोंथां केरासिन थाव बायनो गोनां जायोमोन बेनि थाखायबो जोङो एक्सट्रा फैसा खरस खालामनानै जों बेखौ बायनानै लाबोनो गोनां जायोमोन नङा होमब्ला नोंथां
औ
आरो बेफोरबायदिनो गोबां दंबावो ओ हरफोरावहाय जुदि बिदिनो गासिबोथ' जोंनि जोंनि समाजाव बा जोंनि बुहुमाव गासिबो धोनि दोहोनि मानसिफोर गैजोबा सोरबा सोरबि बिदिनो बाथि बा लेम्प बायनोबो फैसा गैया जायो आरो मा होनो थाव बायनोबो खेरासिन थाव बायनोबो फैसा गैया बेफोरबायदि न'खराथ' बिदिनो खोमसि खोमला थानो गोनां जायोमोन
औ
आरो जोङो मा खालामनो गोनां जायोमोन अखाफोरनि सोराङावनो सोरबा सोरबि फरायना फरायनो गोनां जायोमोन नङा होमब्ला नोंथां आरो बिदिनो गोबां ओ गोबां दंबावो गोबां असुबिदा फोर दंबावो नाथाय दा कारेन फैनानै जोङो ओ बा गरम बोथोराव जोङो पांखाल' नङा एसिबो लगायनानै जों थानो हायो एसि खौ जोंङो गरम बोथोरावल' बाहायनो हाया बेवहायथ'गुदुं आरो गुसु मोननै रोखोमनि थाया होनबा एसेआ जों गोजां बो थोरावबो जाय जायगायावहाय जोङो बांसिनैहाय गोजांनाय जायो बेफोरबायदि जायगायावहायथ' जोङो एसि लगायनानै थानो गोनां जायो एबा मा होनो बे देहाखौ देहाखौ गुदुं खालामनानै लाखिनाय मेसिन हिटार बेफोर बेफोर गासिबो ओ बेसाद फोराथ' कारेन्टजोंसो बाहायनो हानाय बेसाद नङा होनब्ला बेनि थाखायनो आंनि बादिब्ला दा कारेन्ट फैनानै मानोना जोंनि गेजेराव फैनानै बिराद सुबिदा गोनां ओ खालामनानै होनाय बायदि आं सानो आरो नोंथां अब्ला नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै माबा फोर बुंनो सानोब्ला एसे फोरमायना होब्ला हामगौमोन नामा नोंथांनि बादिब्ला कारेन्ट गैयि समाव मोजांसिनमोन ना कारेन्ट फैनानै मोजांसि उम कारेन्ट फैनानै मोजांसिन
औ सावरायनो हागोन
औ औ
अब्ला बुंदो नोंथाङा एसे नों औ
दा नोंथाङा आरो बुंदों जे जों कारेन्ट थानायाव मोजांमोन ना कारेन्ट गैयैयाव मोजांमोन खारेन्ट थानायाव जोंनि दा खारेन्ट थानानै जोंनिया मोजां जादों आरो जिहेथु जोङो गोसो जों फरायनो थाखायबो जों साथि लेमनि गोनांथि गैया बा थावनि गोनांजों गोदोनि दिनाव जों खेरासिन थावनि स्केस थाव बिदि नायगिरनो गोनां जायोमोन आरो दाथ' जोंहा बिदि नागिरनो गोनां जाला खारेनानो थायो बिनिखाय बांसिनानो खारेनो थायो बा अखा बा बार अखा फैबासो बिदि थाङो आरो बिदिनोथ' बांसिन आव ला खारेना थानाय जायो बिनि थाखाय जोंहा फरायनायावबो सुबिदा जाया आरो जोंहा गोबां खामानि दं जेरै फरायनायनि लोगोसे आरो गोबां जेरैबायदि इन्टारनेटनि खामानिबा कम्पिउटाराव खामानि मावनो गोनां जायो कम्पिउटारनि खामानिखौबो जों खारेन्ट थाबा थाय माने मावनो हायो आरो जोंथ' खारेन्त गैयियाव बिदि मावनो हायाखैमोन बा कम्पिउटार ओंखाराखैमोन बा मबाइल ओंखाराखैमोन बिदिथ' जोंनिया बिदि गैयामोन जों माने गोदोनि दिनाव माने जोङो बिदि गैयिखायनो जों जेबो मोन्थिनो मोनामोन आरो दा खारेन्ट ओंखारनायनि कारेन्टबो ओंखारबाय दा गोबां गोदान गोदान बायदि मुवा खारेन्टजों खारेन्टजों खारेननि खारेन्टजों जाफानाय खामानि मोन ओमफाय आरो जोङो जेनेबा जेरैबादि जों खारेन्त थाब्ला जों फेन लागायनो हायो
औ बिदिनो दंबावो औ नोंथां ओ फ्रिस फ्रिसजे दङ जोङो जाय बुस्थुखौ गुसु खालामना रोंनो हायो बेबोथ' खारेन नङा बा सलिया आरो बे मथर ओ जायजों दमखल ओ बेनि जेइ जों दमखलाव लगायो बेखौ ओ आरो खम समनि गेजेरावनो जोङो दमखलखौ नारा लासिनो एबा स म थांहोआ जासेनो आरो गावनि बोलो देहाफोरखौ मेंहोआलासिनो जोङो बे सुइसखौ होनाय लोगो लोगोनो जोङो डाइरेक्ट दैखौ मोननो हायो नङा होमब्ला नोंथां गो दोनि बायदि जोङो नारबाय थानो नांला बेफोरनिबो गोबां सुबिदा जादों आरो मा दंबावो जोङो कम्पिउटार सोलोंनो हादों कम्पिउटार ओंखारनाय लोगो लोगोनो बेफोरथ'
औ औ आरोथ' दानिया जेनेबा हि सु थिनोबो जेनेबा ओवा सिं मिसिं जों बेफोरजोंबो जि सु सुनो हानाय जाबाय कारेन्ट जों आरो दानियाथ' जोंनिया बे हि सिलायनाय जेनेबा हि सिलायनाय मिसिं सिलाइ मेसिं बेखौबोथ' जों कारेन्टजोंनो कारेन्ट निबोथ' मोनो आरो दानिया जोङो दानिया जोङो दै गुदुं खामनोब्लाबो जों कार मोनो‌ कारेनाव कारेनजों कानेकसन खामनानै जों दै गुदुं फुदुंनो हायो आरो कानेक कारेन्टजोंनो आरो लोगोसे गोबां मुवा बेसाद दं जेरैबायदि जों कारेन्टजोंबो जों खाम मैगं संनो हायो
औ औ देलायनाय दा देलायनायनि बेलायावबो बिदिनो जोङो गोबां ओ खानाइखौ साफा खालामनोब्लाबो मोखांखौ साफा खालामनोब्लाबो जोङो बे कारेन्टजोंनो बे मुवाखौ कारेेनटजों ओ बाहाया होमबा जोङो गासिब बो जिनिसखौनो जोङो दा कारेन्टजोंनो बाहायजोबनो मोनदों आरोना नोंथां
औ
औ औ आरो अब्ला नोंथाङा बुंदोलाय
दा नोंथाङा जिबायदि बुंदों बा जोंनि देलायनाय थाखायबो बा जोंनि थाखायबो जों जेरैबायदि जोङो गोदो बा जो दानियाथ' जोङो खानायखौबो जों कारेन्टजोंनो फोराननो हायो
औ औ
खानायफोरखौबो जों खारेनजों फोराननो हायो आरो कारेन्ट जोंबोथ' जों दानियाथ' गोदान जुग जेरैबायदि खानाय बोयो बेखौबोथ' जोङो कारेन्ट जोंनो हायोना नोंथां औ आरो औ जेरैबायदि दा बेटारि गारि बेटारि गारिखौबोथ' जों सार्स होनो थाखायथ' जोङो जोंनो कारेन्ट नांगौ ना नोंथां आरो दाथ' गोबां ओंखारगासिनो दोङो जे का कारेन्टजोंनो कारेन्ट नो जानाय जेनैबायदि स्कुटियाबो ओंखारदों बे कारेन कारेनजों चार्ज होनानै थांनाय
औ नोंथां बिदिब्ला समाबो फैबाय माब्लाबा बेनि सोमोन्दै सावरायसिगोन नाथाय दिनै नों नोंथांजों बेनि सोमोन्दै सावरायनो मोननो जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ
अब्ला दिनै दोनथ'नोसै दै
औ औ दे बिदिब्ला